हेलो
औ मा खालामदो?
अ दङ ओरैनो
दङ ना मोजां?
ओं मोजाङानो नोंहालाय बोरै दङ खबर? ओं जाखांबाय जाखांबाय अ
खबर मोजाङानो आंनाबो।
अ
माजो जाखो बायदि?
जोंहा माबाजो ओ बयलार बेदरसो
बा माथो मोजांथार नोंसाना।
ओं गोथावानो नों थां
जाना दालि गोजा दालि माने जेबो गैया आरो जाना दालिल' बिदिनो संनानै जाबाय दहायनिसो
ओं
गरम ना नोंसिनावबो?
ओ गरमानो नोंथां गरमानो
बोथोरा गरमथार बेनिफ्राय नोंथां जोंहा बिनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन सम दङब्ला माने जोंहा बांसिनै सिख्लाफोराथ देलायनो मोजां जों मोनो ना बा माखो जोङो बायोब्लाथाय हौवा फोराबो मा मा बायदिखौ बायनांगौ हौवासाफोरा देलायोब्लाथाय बिनि सायाव नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होआ मानो आंबो देलायनो लुुबैयोना।
अ होनबाथ' होमबा नों नोंथाङा थ बिदि देलायनायखौ बारा देलायाबो नालाय ओंखायनो मिथिनाय नङा आरो। आंबाबो जिखिनि मिनथिगौ एखौ होनसै आरो
औ दे दे नोंथा ओं
ओं जोंहाथ' ओ मोखांखौ एसे दागफोरखौ खारहोनो थाखाय माबा फाउडेसन फुनो खोमा आंबो बारा मिथिया आरो
आंबोथ नामफोरखौ मिथिया नोंथां होनबाबो माने साफा थानायखौ आंबो मोजां मोनो आरो दे नोंथां माने मा माखौ फुनोबा माने माखासे नामफोरखौनो मिथिखाया आङो माने पाउदार बेयो पन्स पाउदारखौल मिथियो आङो इनि फ्राय माखासे मा होनो देलायनायफोराव बाहायो मा मा दाखो थानायफोराव माखो फोनोबा मोजां जायो आंबो बेखौ मिथिया नोंथां माने ओरैनो सावरायनाय नायदों आरो जों मा माखो खालामोबाथाय मोजां जायो बिनि सायाव सावरायनाय जादों आरो जों
ओं होमबाथ आंनो देलायनायनि बाराखौनो मिथिया उम जायखिजाया आङो एसे ओरैनो इदि होनलांसै आरो नुनायफोरखौ मालाय
औ दे दे नोंथां नोङो मिथिनायफोरखौल होनलांदो
ओं आइलइनार इनिफ्राय आइ ब्रुस ओमफ्राय मासकारा ओमफ्राय लिमस्टिक पाउदार ओमफ्राय एसे समाय समायनासिन नुनो थाखाय मेकआपखौ बाहायो आरो जोङो ओं ओं जोंहा मेकआपा थ
ओं
जेनेबा मोखांनि फेसखौ मोजां खालामनो थाखायबो बाहायो आरो जेनेबा साफा नुहो थाखाय
ए ए ए
ओं मेगनखौबो एसे गिदिर नुहोनो थाखाय बे मेगननि एसे गोजौआव
औ औ
माबा फुनो आरो आइलेनार फुनो आरो जोंहा आरो जोंहा मुसुगुर बे ओं ओमफाय बि मेगननि एसे सिगाङाव मा होनो बे मुसुगुर दंना एसे खानाय दोङा ओमफाय ओं इयावबो मासखाराखौ फुननाय जायो आरो जोङो ओमबाना बे बे ओं ओमफ्राय बे मेगननि इसे जोम माबाखो जेनेबा मुसुगुरखौ ओमफ्राय बे मासकाराखौ फोनबाथाय ओं एसे माने गोलाव गोलाव साफासिन नुयो रो
ओं ओं
ओं ओमफ्राय जोङा आरो गन्थंखौ फिसा नुहोनो थाखाय बेहायबो मिक आप बाहायनाय जायो आरो जोंहा माने फारसेथिं नायबा द एसे फिसा नुलायगोन आरो ओमफ्राय जोंनायबो जोंनाय होयो आरो जोंहा आरो जोंहा मुसु माबाखौबो गुस्थि द गुस्थि गुस्थियााद लिबिस्थि फोननाय जोंहा सिख्लाफ्रा
औ
थेवबो जोंहा एसे बेलेग मडेलाव फुनबाथाय एसे गुस्थिखौ बेलेग नुहोनो हायो आरो
औ नंगौ
ओं ओमफाय आरो जोंहा ओं बुंनाय ओमफाय आरोबाव ओं ओ मोखांखौ जोंहा माबाजों पार्लाराव थांनानै माने साफा स्किनफ्रा साफासिन जानायनि बेहाय मोनसे क्रिमफोर दं आरो बेफोरजों सुनाय जायो आरो ओमफ्राय बे क्रिमफोरा जेरैहाय एसे साफासिन जानाय नालाय माबा फिथाइ सामथायजोंनो बानायनाय जायो आरो बेफोरखौ औ मुदुफुलनि दङ मुदुमफुल फुलनि होनाल' मुदुफुलनिखौल' मिथियो आरो आङो
औ औ औ
ओमफ्राय आं जेनेबा मा मानि देलायनाय दङ बांद्राय मिथिया आरो आं बारा देलायाबो नालाय
इसेबां देलाया नालाय देलायाखै होनबानाक्ष
बारा देलायनाय जायो आरो
अ अ अ सिमपोलै थायो होनलाय ना नोंथां
ओं सिम्पलैनो
दे दे मोजाङानो माने सिम्पोललि थानायाबो मोजां बारा इसेबां देलायनायाबो मोजां नङा होमबा ना थां
ओं आरो नोंथांमोनालाय देलायगोना देलेया हौवासाफोरा
आङो एसेबां बारा देराया नोंथां माने आङो फनस पावउदारल' फन्स पाउदारल' फोनो बिनिफ्राय बिदिनो दुगैखां लोबखां माने आंना थाव फोनबाय ओमफ्राय फनस पाउदार फोनबाय आं जेबो फोननाय जाया आरो नोंथां ओमफफ्राय आरो बै मोदोमग्राना मा होनो बिदियाव एसे मा होनोमोन बेखौ सेन सेन ना बेखौ फोननाय जायो आरो मा सम सम सम लानानै सामफ्रामबो फोननाय जाया आरो मालाबा सम समाव माने गरम बोथोराव माने माबाफोरा मो ज-जना मोना गस्लाफोरा फोननाय जायो आरो नोंथां
अ अ ओं ओं आरो जोंहाथ' अ नोंथां नोंसोरनाबोथ' हौवासाफोरा खानाय बोयो
औ औ बोयो औ बोयो
ओ खानायखौ साफ फानुनो बोहैना नोंथां
औ खानायखो माने माने सोरबा सोरबा नोंथां मोनसे इदि फैयो माने महरखो साबसिन खालामनो बा सापपा नुनो बा हेनसाम नुनो बा समायना नुनो नोबा साबसिन नुसिननो थाखाय गाय बे खानायखौ बोयो होननानै आं मिथि मिथिनो मोननाय जायो नाथाय आङो नोंथां माने आङो बोफेरनाय जायाखैदे नोंथां दासिमबो खानायखौ माने आं लोगोफोरनिफ्राय मि मिथिनो मोन्दो माने जायफोर माने खानायखौ बोयो होनना लायो माने बेहाय सापपा माने गावखौ साबसिन देखायनो बा साबसिन नुहोनो थाखाय बे खानायखौ बोनाय जायो होननानै आं मि मिथिनो मोननाय जादों मा आंनिफ्राय माने आं इखौ बुंगोन आरो इनिफाय माने सोरबा सोरबा खानाय बोनायनि अनगायैबो माबा खानायाव बोरैबा कालार फोनो मा कालार होनो नोंथां बेखौ?
ए माने गो ओ गुबुन गुबुन गाब लानो लुगैयो आरोना नोंथां
औ औ माने इगिदि माने बेलेक बेलेग कालारखौ फोनो माने दै
अ ओं ओं खालारखोलाय आंबो एसे मिनथि गोरान‌ नोंथां मानसिफोर फुननाय बायदिखौ मालाय नामालाय एसे बेलेग बेलेग दं आरो होमबा बेनि कालाराबो एसे गुबुन गुबु न आरो नोंथां जेरैहाय ओ गोमो गोमो साथि गोजा गल्डेन कालार इफोरबायदि फुनो आरो
औ औ औ
ओमफाय नोंथां नोंसिनाथ हौवासाफोरा खानायनि स्टाइल दं नामा सिननायनि
औ खानायनि जोंना गुबुन गुबुन सोरबा आरो हानि सिंनि लाबावोसो जोंना सोरबा आरो सिमपोल सोरबा आरो पुलिसफोरनि माने खानाय सिननानै लायो आरो सोरबा सोरबाथ ओरैबायदि गोलाव गोलाव खानाय लायो नोंसोरनि बायदि हिनजावसाफोरनि बायदि गोलाव गोलाव खानाय लायो सोरबा सोरबा जोंनिया माने सोरबा माने सिम्पोलै लायो आरो बांसिना आंथ सिमपोलै लायो खानायखौ बारा इसेबां माबालाया आङो गोलावबो लाया आङो गोलाव लाबा आं माने थानो सुकुवा माने खानाय गोलाव लायोबाथाय माने गरम मोनो माने माने गावखौनो माने सुखुवा सुखुवा माने एसे बोरैबा सोरबा मा बुंगोन नामा बुंगोन नामा सा नो माने आं गोलाव लायोबाथाय माने सिम्पुलैथानो मोजां मोनो आरो आङो
ओं ओं ओं ओं नंगौ नोंथां नंगौ होमबाथ' नोंथाङा मा बारा देलायानो जाहैबाय ना
देलाया ओहो ओहो ओ आङो माने माबलाबा पन्स पाउदारफोरल' फोनाङो
ओं सिमपोल थायो आरो ना नोंथाङा सिमपोल थायो आरो
औ औ सिम्पोलै बांसिनै आङो सिम्पोलै थानो मोजां मोनो बारा एसेबां अफारै आं म माने थानायखौ आङो मोजां मोन आरो आंनि थाखायल' आरो सोरबा सोरबाथ' इदि नङा मालाय सोरबा बांसिनै गाव खौ साबसिन खालामनो थाखाय मोजां खालामो नालाय आङो बिनि बेलायाव आङो मोजाङै माने आङो सिम्पोलनि मोजांखौ मोनसिनो आरो
ओं ओमबाथ' नों आ अ नोंथां होमबालाय जोंना ओ जोंहा मोनसे खिन्थानो थानांदों आरो नोंथांनो जोंहाथ' हिनजावसाफोरा बांसिनानो बयबो गावखौ समायना नुनो थाखाय खानायखौबो एसे देलायफानाय जायो आरो
औ औ नोंथां औ नोंगौ औ औ औ
ओ मेसिनजों मुलि फिन्नानै खानायाव मुलि फिन्नानै मेसिनजों बोयो आरो
बे मुलिनि दामफोराबो बारा बावसो खोमा नोंथां बेसे बेसेसो
अ मुलिनि दामफोर ना जिखुनु नोङो बायनायनि सायाव आरो दुइस' थिनस' बिदिनो बुरजा बुरजा दं आरो
औ बिदि आरोना नोंथां
ओं आरो जोंहा जेनेबा हाबानि मेकआपखौ ब्राइडेल मेकआप होनो आरो जोंनिखौ
ए आं मिथि मिथिलाया मा माखौ होनो नामफोरखौ मिथिबावासो आं दाबो
ओं
औ
ओं जोंहा बे हिन्जाव गोदानखौ ओ हिनजाव गोदान देलायग्राखौ ओ ब्राइदेल मेकआप खालामबासो जोबोद समायना नुगोन आरो सानसे बिनि थाखाय जोंहा अ ओं आरो जोंहाथ'
औ औ औ
ओमफाय गोसोमबाबो जोंहा बे मेकआप फुनबाय नालाय गुफुर नुगोन आरो ओमफाय खावलायाव थै गैयाबो थै बानायनो हागोन आरो मेकआपजोंनो गोस
औ होनोमबाथ' जोंबो देनाङि बेफोरबायदिनो फोननो हागोन होनबाथ' ना होमबा
ओ हागोन हागोन हायो समायना नुहोनायसै नालाय अ ओमफ्राय आरो आसु बेखौबो नखलि लानो हायो आरो आथिखालाव
अ माने गोदान मुगानि माने फैबाय आरोना बेफोरो गोदोथ' गैयामोन खोमा ना ना गोदो दंमोन बिदि मोजाङआनो होनोमबाथ' मोजां मोजाङानो माथो सुबिदाफोर फैबाय माथो आथिखालाव
ओं फैबाय फैबाय नोंथां
मोजां नुयैखौबो साफा खालामनो हायोना? देलायनायजों अ
मोखांनि सबाइ सिबिं बा सिथर दाग इफोरखौबो मेकआपजोंनो स्लिम माने जेबो गैयि महराव खालामनो हागोन आरो
हाथ' सुबुंफोरा बांसिन मानसिफोरा इखौ बाहायो खोमा ना आथिखालाव दा
ओं बाहायो बाहायो
मोजां नांदो खोनानानै बेफोरखौ मा मा बाहायो जोंहाथ' माखासे बाथ्राखौ सावरायबायानो मिथिबायानो माखासे मिथिययो बाथ्राखौ नोंनिफ्रायबो आङो आंनिफ्रायबो नों मिथिबाय दा जोंहा समा फैबाय दोनथ' थ'लायनोसै माखासे उनाव सावरायनो गोनांखौ जोङो सावरायलायसिगोन ना होमबा।
औ औ जागोन दे होमबा नोंथां